हेल' नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय।
आङो बे समाव नोंथजों नोंथांजों मोनसे बा आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन खालामबाय नोंथां।
औ औ औ
दा आयदाया जाहैबाय। नोंथाङा बर'नि दामग्रा देग्रा बा जोंनि बर'नि मोसानाय आयदाफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियोना? मिथिया आं बेखौ नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ आ बर'नि दामग्रा आब-आगजुफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बयबो मोनथिखायो एसेब्लाबो ओ जेरै जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा आरो गंगना आरो बेनि गेजेराव बे गंगना होननायखौ बेबो मोनसे बर'नि आगजुमोन बा दामजुोन नाथाय आथि आथिखालाव बे दामजु ओ दामजुखौ जोंनि बर'फ्रा खोब माने खम दामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। गोबां अ मानसियानो बे बर'नि दामजुमोन होननानै गोबां मानसियानो दा सिमबो मोनथिया आरो दानि जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आगुनि माखासे अ बर' सुबुंफ्राल' बांसिनै मोनथियो। दा बे गंगनाखौ ओ फ्राय ओ जोंनि बर' समाजनि बा बर' जाथिनि अनगायै गुबुन जातिफोरखौ जों दामनाय नुनो मोनो। आ दा गंगना होननानै बुङोब्ला। आथिखालाव ओ लासै लासै बे गंगनाखौ माखासे अ क्लासिकेल लाइनजों लाबोनानै मोनसे दामफैनायखौ दासिम जों नुनो नुनो मोनफिनबाय ओ गंगनायाबो मोनसे बर'नि दामजु आरो दिनै गंगनाया मोनसे अ बर'नि दामजु महरै जि आइटेकबो मोननो हाबाय। आरो सिफुं सिफुं हिसाबै ओ जोंनि बर' ओफ्राय जे आइटेक मोनबाय थिग बेबायदिनो अ बर'नि माखासे दामजु दङ आरो मोसानाय होननानै बुङोब्ला बर'नि मोसानाय होनो- होनोमब्ला बयबो बुहुमदांखा मुंदांखा जिथुनाखि बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानाया जाहैबाय जोंनि मोनसे बर'नि ओ ट्रेडिसनेल मोनसे डान्स होनना बुंनांगोन आरो जायखौ ओ मोसानाय लोगो लोगोनो बर'फोरनि जिथनाखि अ नायनो लुुबैनाय हांखुर जानाय मोनसे दामनाय देनाय ओ गोसोबो बोग थाबनो हानाय बे मोनसे मानसिनि गोसोखौ बोगथाबनो हानाय बे मोनसे जोंनि बर' नि बागुरुम्बा मोसानाय आरो हारिमु होननाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोसानायल' गोग्लैला ओ जोंहा बेवहाय जानाय लोंनायफोरबो थाहैबाय जेरै जोंहा नारजि अमा बा बेबायदिनो अनला ओंख्रि ओ सबायजों दाउ खुमब्राजों हांसो बायदि-बायदि बेबायदि बर'नि जानाय लोंनाय माखा से आइटेमफ्राबो
उम
एसे जोंनि बर'नि हारिमुआव गोग्लैयो आरो। बैफोरखौ जोङो दासिमबो नुगासिनो दं आरो। इयुनावबो जोङो नुनो मोनलांबाय थागोनखौ आं आसा खालामो आरो ओ बेवहाय ओ नार्जि अमा होननानै बुङोब्ला नार जि अमा हिसाबै ओ बर'नि हिसाबै मोनसे जि आइटेकबो जाबाय आरो। खोब बे मो-मोनसे मोजां आरो फैबाय थानाय स मावबो जिनाखि जोंनि उन जोलैफ्राबो नारजि अमा बा अनलाजों दाव बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ खारै ओंख्रि सबाइ ओंख्रिफोरखौ संनो रोंलाङो। नोंथां आं बेखौ नुहरदों
आचसा बे खोनास ओ आचसा आं नोंथांखौ बे समाव मोनसे कुइसन खालामगोन दा ओ नोंथाङा जिथु रायज्लायलांबाय जोंनि बर'नि ओ दामग्रा देग्रा बा मोसानाय बेफोरनि सोमोन दै नोंथाङा बर'नि हारिमुजों माबा फोर लोब्बा दङ नामा बा नोंथाङा बर' हारिमुनि बागै ओ जोंनि बर'नि कालसारनि बागै नोंथाङा ओ गोबां बाथ्राखौ मोनथियो नामा?
ओ आंथ' एसेबां मानि मोनथिया बाट ओ आं जा नुदों आं जा मोनथिदों आरो बेफोरबायदिनो सम सम समाजजों ओंखारनानै बा हारिमु माखासे ओ माबाफ्राव बाहागो लायो
आदसा नोंथाङा मालाबाफोर खाम दामफेरबाय नामा?
ओ खामखौ दामनाया एसांजों रोङा बाट एसे एनै दामनो हायो खिन्थु आंहा बेयाव पारफेक्ट नङा
पारफेक्ट नङा आस्सा होमबा नोंथाङा ओ हारिमुजों एसेबां मानि लोब्बा गैया थेवब्लाबो मोनथियो मोनथियो आरो नोङा होमबा आदसा आं साननायमोन नोंथां जे उम माखासे खोथाखौ रायलायबाय बे नोंथाङा बर'नि हारिमुजों लोब्बा दङ नामा आं बेखौ साननानै नोंथांखौ सोंथि खालामबाय आनिफ्राय दा जिथुब्ला जोंनि जि आइ टेक मोन नाय ओ माखासे बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु नङा होमब्ला दाथ' बेफोरो जाखाबाय अलरेडि आरो नोंथाङा बै जेजेंगा होननाय ओ आगजु जेनेबा बर'फ्रा बाहायग्रा बेखौ नोंथाङा नुफेरदोंना नुफेराखै?
आं नुफेराखै नोंथां।।
आदसा आदसा आदसा बे जेजेंगाखौ जुदि गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोब्ला ओ मोनोसै दाना जेजेंगा मोतलोब माने ओ बे बुस्थुआ जेेजेंगा ओ माने औवानि जेंलाब जेथुब्ला जोङो बै दलंफ्राव खालपारफ्राव होनोब्ला औवाखौ खामि सैनानै हेबो नङा होमब्ला रोजायै
औ औ
औवा जेंलाब होनो जों जायखौ बेबायदि बिथिं आ मथा मथि आदा फुट आदा फुट जायो आरो गोलावा एक फुटसो जा गोन आमफ्राय गुवार गुसेबा आदा फुट बा मथा मथि एक फुटखौनो हमना ला दो बिथिं एक फुट एक फुट बिदि हेबना लानानै आनिफ्राय बेखौ बोग्रा दङ आरोखि ज्रें ज्रें ज्रें बिराद मोजां ओ बे जेजेंगानि गाबनाय सोदोबा बिराद मोजां बिराद मोजां बे बुस थुआ जोंनि सेरजाजों दामफायोब्ला सेरजाजों दामफायोबा ओरैबायदि मुहिनाङो ओरैबायदि मोजां खोनायो आरो बेजों लोगोसे टेंथे टेव टें टेव गंगोना जों बे गंगोनाखौ दामफानांगौ बे मोनथाम जिनिसजों आरोना होमबाना ओरैबायदि स्मुथ खोनायो ओरैबायदि मोजां माने मोनसे ओ मेहेर गोनां सोदोब खोनायो। जि सोदोबावहाय जोङो मोसायोब्ला आरो मोदोमा दुंखांफिनबावो आरो नोंथां ओ जेजेंगाखौ जुद दि नोंङो बोनानै होयोब्ला ओ बेजों लोगोसेथ' जोंहा गोबां दामग्रा आगजु ओंखारबावबाय ओंखारसिगोन लासै लासैनो ओमफ्राय बे जिथुब्ला गंगोना बे गंगोनाया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोनसे समाव गोमालांबायमोन। अ गोमालांबायमोन माने नुनो थांलियामोन दानि जुगाव बे गंगनाखौ जोंनि बर'फ्रा बोखांफिनबाय आ दा बिथिं अ ओ बिथिंबो नाय आ जोंङो बिजिरनानै नायोब्ला जोंङो बे गंगोनाखौ नुनो मोनो बिथिं सोनाब ओ सोनाब एरिया जिथुब्ला जोंङो लांदां बैसागु मोसायो नङा होमबा? लांदां बैसागु मोसा मोसायो बे लांदां बैसागु मोसानायाव आजिखालि ओ बे गंगनाखौ जोंङो गासैबो बर' मोसाखावरि बिथांमोनहा बाहायोसै। मा होननानै बुंङोब्ला बे जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोन। गंगोनाया बर'नि मोन मोनसे नेरसोन जाहैबाय माने जि आइ टेक मोननाय ओमफ्राय जिथुब्ला नोंङो बैसागु बादायलायनाय आजिखालि बैसागु बादायलायनाय जोंखौ जाय जाय खौ जोंङो होनो बैसागो खुंग्रि बैसागु सिख्ला बादायलायनाय बि बिदि होयो नङा होमब्ला?
औ औ।
बैयावबो बे बुस्थुखौ लाथारनांगौ आरोखि दानिया गंगोनाखौ। ओमफ्राय नोंङो बारदै सिख्ला मोसानायावबो लाजागोन। बारदै सिख्ला मोसानायावबो लायोसै दानिया एक्सुवेलि ओ जि जिथुब्ला बबावबा जुदि बादायलायो मोसानो बे बुस्थुखौ लायो। सै आरो दानिया माने गोदान मेथाइनि अनगायै जोङो खामजों मोसानाय खाम दामनानै खामनि आवाजजों मोसानाय माथ्र'यैनो बे गंगनाखौ बाहायजायोसै आरो दाना।
औ नंगौ।
बेबायदि जोंङो नुबोगासिनो दंङ नोंथां ओमफ्राय दा आ नोंथाङा गोबां बुंबाय माबानि बागै जोंनि बर'नि दामनाय देनाय सिफुं सेरजा खाम नङा होमबा? बेफोरनि सोमोन्दै बुंबा आरो नोंथाङा मा मा मोसानाय नुफेरदों जोंनि बर'फोरनि
ओरैनो नुबाय ओ दाउस्रि देलाय मोसानाय।
आतसा दाावस्रि देलाय दावस्रि दावस्रि देलाय मोसानायनि संसारखौ गोसोआव दंना गैया?
ओ एसेबां मानि आं माबायाखै खिन्थु नुबाय मोसानायखौ मोजां नुयो आरो। जिनाखि आथिखालाव ओ बे दाउ दावस्रि देलाय मोसानायखौबो आगोलनि जा दावस्रि देलाय मोसानाय दानि दा दाउस स्रि देलाय मोसानाय एसे माने ओ दिडिफारेन्स जाहैबाय माने आपडेट जाहैबाय आरो।
एसे दिफारेन्सआव फैबाय एसे आपडेटआव फैबाय।
औ।
बरिया। जारा फाग्ला जारा फाग्ला मोसानाय ओ जारा फाग्ला मोसानायखौनो नोंथाङा
औ जारा फाग्लाखौबो नुदों औ।
आतसा बरिया ना? दा औ दे बुं
जारा फाग्ला मोसानायखौ ओ नुदों नाथाय ओ हौवा हिनजावफ्रानो माने हौवाफोर जानानै मोसानायखौ नुदों आङो। खिन्थु हौवाफ्रानो दडाइरेक्ट जारा फाग्ला जानानै मोसानायखौ आं नुवाखै आरोखि नोंथां।
आजिखालि बेनोसै गोजा सोब मोनफ्रोमावबो गासिबो हौवा बाहागो लानो नागिरला, माने इन्टारेस्टफ्रा खम माने आइजो माहारिफ्रा ओ मोसानायफ्राव जि ओ हाबा जाखांनाय आइजोफ्रा मोसानायखौ एसे गुरुतथ' होयोसै। दानिया दा बेयावनो बिदि जालांबाय। हौवाफोरखौ नागिरनानै मोनला बिनि थाखाय हिनजावफोरखौ लानो गोनां जायो नोंथां नङा होमबा?
औ।
आच्चसा नोंथां दा समा जानानै फैलायबाय नोंथाङा कल खालाम हरनो हागोन आंनिसिम नोंथाङा माबाफोर रायजलायनो गोसो दंबावोब्ला।
औ औ जागोन दे आं खालामगोन औ मोनसे आयदानि सायाव अके दे।
दानहरसै होमबा ना?